हेल' अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालाम गासिनो?
अ आंथ' दायो ओरैनो दङ नोंथां।
अ नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
अ बे जोंना बे दा सावरायगोन आयदायानो जाहैबाय आइ सा सावथुन बानायनायनि सायाव नोंथाङा फोरमायना हरदो।
औ औ जागोन नोंथां।
ओं।
औ जोङो ओ बर'फोरनि गेजेरावबो जोङो सावथुनखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना। दा जोंहाबो ओ बर'फोरनि बेलायावबो माने गोबां सावथुन बानायनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दं आरोना।
औ।
ओ आरो नुनो मोनबोबाय थागोन आरोना साव थुन बानायनाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि बेलायावहाय माने ओ गोदोनि समावहाय माने गोबां ओ बिदिनो माने ओ कुवालिटि भिडिअ कुवालिटिफोरा माने जोब गोबां गाज्रिमोन आरोना गोदोनि समावहाय औ औ औ जोंहा माने भिडिअ' कुवालिटिया जोबोद गाज्रिमोन ओ जेरै जोङो केमेरानि ओ बेलायावहाय दा जोंहा केमेराफ्रा माने ओइस डि नङामोन ओइस डि गैया ओइस डि केमेरा गैया ओ जिहेथु जोंहा भिडिअफोरखौ माने मोजां नुवा माने गोदोनि समाव थारमाने बिदिनो कालारिंबोथ' गैयामोन नालाय ब्लेक एण्ड हयाइटसो जायोमोन
औ औ
ब्लेक एन हवाइटसो जायोमोन नालायहाय ओ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना गोदोनि समाव ब्लेक एन्ड हवाइट ओ एबा गोदो जोङो माने रिल्स एबा बिदिनो औ सिडि दिस बेफोरबायदिनि ओ केसेटजोंसो जोङो ओ फिलिमफोरखौ नायनाय जायोमोन आरो ना
औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ जोंहा बिदिनो माने दिसफोरनि गेजेरजोंसो सिडि सोनानै माने नायनाय जायोमोन आरो ओम बेनि अनगायैबो गोदोनि फिलिमफोर होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिनो आलायारन दायना बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरोना मुंदांखा फिल्म माने गोदोनि जिहेथु ओ गोदोनि सुबुंफ्रा माने एसेबांबो माने ओ गोरों गोरा नङामोन आरो ना फिल्म बानायनायनि साफोरावबो ओ जेरै- होनोब्ला जोङो माने ओ फिलिम बानायनो थाखायथ' गोबां बिदिनो एक्टरनिफ्राय लानानै ओ एक्ट्रिस एबा मेथाइ खननायनिफ्राय लानानै ओ बायदिफोर थायो नालाय बे-बेफोराव माने इसिबां माने रोंखा राखा नङामोन आरो ना ओ गोरों नङामोन माने
औ
दा-दानि बायदि माने एसेबां बिदि माने एक्टिं खालामनायनि ओ फोरोंगिरि मेथाइ खननायनि फोरोंगिरि मोसानायनि फोरोंगिरि बिदि थायामोन आरोना गोदोनि समावहाय
औऔ
औ बेनि थाखायनो माने एसेबांबो ओ मिलायलायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना एसे एसेब्लाब एसे एसेब्लाबो माने ओ एक्सन डाइलग बेफोर माने मेथाइ खननाय माने बेफोर माने ओ जोंङो गोरोबलायैखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो ना गोरोबलायनो गोरोबलायनो नागिरामोन माने गोदोनि समावहाय
औ
आरो जोंहा गोबां ओ देलायनायनि बेलायाव माने ओ गोबां माने दानि बायदि माने जोबोद समायना समायना देलायनायखौ जोंङो नुनो मोनामोन आरो। ओ जेरावहाय ओ औ जेरावहाय जोंङो गोदोनि समावहाय माने ओ सिमफुलयैनो माने ओ सिम फुलै देलायनानैनो माने सुदेम बायदिसिनाफोरखौ बानायनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो।
औ
औ औ आरो दानि ओ गोदोनि बेलायावहाय माने ओ फिलिम बानायनाय ओ बायदि सावथुन मुलुगाव ओंखारनाय माने आइजोफोरखौ माने मोजां नोजोरजों नायामोन आरोना गारजि नोजोरजों गारजि सानोमोन एबा गारजि नोजोरजोंसो नायनो हायोमोन आरो नायोमोन आरो बेनिखायनो माने बिमा बिफाफोरा माने गोदोनि लायमोन सिख्लाफोरखौ माने बेफोरबायदियाव बाहागो लानायखौ ओ बादा होयोमोन आरोना।
औ औ
बिनि थाखायनो माने गोदोनि ओ सावथुन बानायनायफ्राव माने सुबुं अनजिमाफ्रा खम जायोमोन आरोना।
औ औ
औ औ दा दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों ओ जेरै होननानै बुंङोब्ला जोंङो ओ दानि बेलायावहाय केमेरानिफ्राय लानानै केमेराफ्रा ओ गोबां मोजां मोजां जाबाय दानि बेलायावहाय ओ फुल ओजडि पुल ओइस डि जाबाय कालारिं जाबाय
उम
खालारिं जाबाय आरो गोदोनि बायदि माने बिदिनो रिल ओ
टेप एबा बिदिनो माने डिसफ्राव जोंङो नुला आरो ना। दानि बेलायावहाय ओ जोंहा माने दानि बेलायावहाय गोबां बिदिनो ओ मेम'रि कार्ड बायदिफोरनि गेजेरावहाय जोंङो नु नुसै आरो ना ओ जेरै इउटुबाव नुसै फेसबुकाव नुसै बेफोराव नुसै आरो ना? उमह आरो दानि ओ गोदोनि ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां जौगानायखौ जोंङो नुनो मोनबाय आरो ना ओ फिलिमनि बेलायावहाय गोबां मोजां मोजां ओ फिलिम बानायग्रा जाबाय माने ओ एक्टिंनिफ्राय लानानै ओ मेथाइ खननायनिफ्राय लानानै आरो डाइलग बायदिनिफ्राय लानानै माने गोबां मोजां मोजां गासिबो माने ओ फोरोंगिरि थाग्रा जाजोब्बाय आरो ना बेनि थाखायनो माने गोबां मोजां मोजां जासै आरोना दानि जुगनिफ्रा ओ जिहेथु माने ओ जोंहा माने ओ गोबां नायसै बेफोरखौ माने दानि जुगफ्रावहाय आरो गोबां जौगानायखौबो जोंङो नुसै आरो ना उमह दानि जुगावहाय ओ जेरै होनोब्ला जोंङो ओ इउटुब फेसबुकनि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां जौगानायखौ जोंङो नुनो मोनसै। आरो गिदिद गिदिद गिदिर गिदिर हल हल हल फिलिम नायग्रा हल बायदिफोरावहाय जोङो दा बेफोरखौ ओ देखायनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना।
उम।
लोगोसेयैनो जोंहा देलायनायफ्रावबो जोङो ओ दानि जुगावहाय गोबां मोजां मोजां देलायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना ओ जेरै मे काप मेकापनिफ्राय लानानै मेकाप आर्टिस्ट बायदिफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनसै आरो ना। दानि जुगावहाय आरो गाननाय जोमनायनि फ्राय लानानै गाननाय जोमनायफ्रावबो जों गोबां समायना समायना गाननानै मोसानाय रंजानायफोरबो जोङो ओ नुनो मोनसै आरो ना दानि जुगावहाय औ। आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां दंबावो। ओ जेरै ओ जायगा एबा लकेसननि। गोदोनि सम गोदोनि समावथ' माने ओ जायगा दाबसे एबा दाबनैसोयावनो गोबां फिलिम बानायफ्लेबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना।
औ।
नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय थांनानै ओ फिलिम बानायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना। औ जिहेथु जोंहा नायनोबो मोजां जायो आरो ओ गोबां समायना समायना फिलिमफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना। दानि जुगावहाय औ। आरो जोंहा गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो ना दानि जुगावहाय। ओ जेरै होनोब्ला जोङो ओ ओ इउटुबनि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजोंहाय जोङो गोबां माने गोजान गोजानाव थानाय ओ जायगाफोरावहाय ओ थानाय बर' सुबुंफोरा गुबुन हारिफ्रा माने नुनानै माने मिन्थिबाय सिनायबाय आरो ना।
औ।
आरो जौगानो हाबाय आरो इउटुब ओ फेसबुकनि माने ओ फिलिमफ्रा माने रांबो खौ ओ खामायनो हादों आर ना रांबो आरजिनो हादों। औ जोंहा फैसाबो मोननो हादों आरो ना बेनि अनगायैबो जोंहा माने दानि बेलायावहाय जोंहा ओ फेसबुक ओ ओ बिदिनो फिलिम एबा सावथुन मुलुगावहाय जोंहा गोबां बाहागो लाग्रा ओ सुबुंफोर ओंखारबाय आरोना जिहेथु जोंहा ओ जिहेथु जोंहा रांबो मोनो नालाय बेनि थाखायनो माने दानि दानि सुबुंफोरा माने गोबां बिदिनो सावथुन मुलुगाव बाहागो लानायखौ जोङो ओ नुनो मोनग्रा जाबाय आरो ना।
औ।
आरो ओ गोबां रांबो मोननो हायो दानि जुगावहाय। रांबो मोन्नो हानायनि थाखायनो माने गोबां ओ मानसिफोरानो माने बाहागो लाग्रा जाबाय आरो ना। बाहागो लानो हमबाय आरो गोदोनि बायदि नंलिया माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना ओ सावथुन मुलुग नि बेलायावहाय जोंहा दायो माने गोदोनि समाव एसेबांबो जौगानाय गैयामोन। नाथाय दायो जोंहा गोबां गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोना।
औ
औ नोंथाङाबो होमबा फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ हागोन ओ माने गोदो गोदो गोदाय थ' माने बेदिनो सावथुन दिहुनाया माने क्वालिटिफोरा बारा इसिग्रा मोजां जायामोन नालाय दानि दिनावथ' एसेग्राब मोजां जायो नोंथाङानो दहाय बुंलांजोबखाबाय बेफोरखौहाय आरो माने गोदो गोदाय माने नोंनि सावथुन गानाय जेनेब्ला नोङो एक्ट्रेसनि रल लादोंबा बेफोर रल फोरा माने मोजां जायोब्ला नों बयजोंबो मुंदांखा सिनायजायो आरो ना सावथुन गानायनि गेजेरजोंबो माने गावखौ औ माने सिन सिनायथि जानो सिनाय होनो हायो आरो ना माने बेनि जायखिजाया एक्थिंफोर फार गासिबो एक्थिंफोरानो फारसेनिफ्राय फारफेक्ट मोजां जाजोबोब्ला बेखौ माने बयबो मोजां मोनो आरोना बयजोंबो गनायजानाय जायोब्ला बेनि एक्टिंफोरा बेफोर बेफोर बे बेफोरनि बागैबो गावखौहाय माने मुंदांखा खालामनो हायो नोंथाङा खोनादों ना
औ औ खोनादों
माने बेफोरनि बेफोरजोंहाय गावखौहाय मुंदांखा खालामनो हायो आरोना ओमफाय देलायनायनि दिनावथ' गोदो माने सिग्रा बांद्राय देलायनाय नङामोन थेवबाबो माने गोदो गोदोनि माने गोदो खोथा दं माने गोदोनिहाय जाबाय नेचारेल बिउटि होननानै बुङो देलायाबाबो समायना नुयोमोन नाथाय आथिखालाव माने दा गोबांनो माने गोबां बेलेग बेलेग प्रडाक्ट ना जाउनाव बिसोरो ओ माने सोरनिबा सोरनिबा खावलाय मोदोमफोराव माने बेफोर मेकप फोरखौ खौ फुनोबा सोरनाबा माने मोजां जाया माने सिथर बिरजोबनाय जायो आरोना बेफोरो माने अबबेबाफोर प्रडाक्टफोराहाय मोजां नङामोनब्ला बियो बे फुनग्रानि देहाफोरखौबो गाज्रि खालामो आरो सोरबा सोरबा माने सावथुन मुलुगाव गादों होननानै माने गाव गावखौनो बिराद गोग्गानाय लाबोयो आरो ना बेफोर गोग्गानायजों बि बिसोरो माने गावखौनो माने अभार स्मार्ट देखाय देखाय देखायदाय आरो ओमफाय बेफोरबायदि देखायनायाबो मोजां नङा मोजां नङा आरो ओमफाय सोरबा सोरबा सावथुननि थाखायनो माखासे गावखौनो जिउबो खोमाना लानो गोनां जादों दानि जुद जि दानि दिनावथ' माने सावथुनाव माने गोबां सुबुंफोरानो बाहागो लासै आरो ना नोंथां माने आथिखा दानि दिनावथ' गथ' गथ' फोराबो सावथुन मुलुगाव गोबां बाहागो खालामनाय नुसै गोदोनिफ्राय लाखादों थेवबाबो दानि दिनावहाय बांसिन नुसै आरो ना ओमफ्राय मोनसे दङ माने सर्ट उमम भिडिअ बानायनाय बे माने दानि दिनावहाय माने गथ'फोरहाय माने सर्ट गोलाव गोलावफोर फिलिम दिहुननो हायाब्लाबो बिसोरो सुंद' सुंद'यैनो फिलिम दिहुननानै गाव गावखौनो गाव गावनि एक्टिंफोरखौहाय माने गो गोरा खालामनालादों आरो ना बेफोर बिसोरो जेरावबो आखा फाखा जालांगासिनो नो दङ आरो सावथुन गानायनि गेजेर जों माने नोङो मोजाङै रल मोनोबा नों गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो हायो नोंथाङा दहय बुंदोंमोन ना। जेन माने गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बेफोरनि फिलिम बेफोरनि भिदिअ' जायगाफोर लकेसनफोरखौहाय मोजां नुयो माने मोनसे जायगायाव लाफ्लेबाय थानायखौ मोजां नुवा आरोना। खोनादों ना नोंथां? सावथुन ओ सावथुन दिहुनाया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोगासिनो दं नालाय ओमफाय बेफोरथ' जोबनानै थांनाय नङा बेयो जालांगासिनो दाथ' माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन गो गोदोनिफ्राय मोजांनिफ्राय मोजांसिन दिहुनलांगासिनो दङ। खोनादोंना नोंथां? नोंथां जोंना रायलायनायनि ए टाइमा ओ जाबायमोन।
औ औ।
देे नोंथां।